खुलुमबाय नोंथां।
औ।
नोंथाङा ओरैनो दंना औ दङ ओरैनो दं। नोंथांजों दा मोनसे आयदानि सायाव अ रायज्लायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ रायज्लायजागोन जेबो नङा ओरैनोसो दंखायो नालाय।
माबे दा आङो नोंथांजों ओ दाउ फिसि नायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ।
अ। दा
नोंथां एसे दावरावबो दावराव गैयै जायगायाव थांनो नाथाय हायोबा अननानै एसे दावराव गैयै जायगायाव थांनो हागोन नामा नोंथां? थांदों र'
दोनथ' जासिगोन दां नोंथां?
बुंजासिगोन दे नोंथां।
दे नोंथां। औ नोंथां ओ जोंहा दाउ फिसिनाय दाउ फिसिनायखौ बुङोब्ला जोंनो नांगोन गिबियावनो न' नोंथां। जोंहा दाउ फिसिनो थाखायबो न' नांगौ, बे औ जेरै न' बानायो न' बिथा होयो बेबायदिनो एसे ओ दाउनि थाखायबो बिथा खोग्रोनानै लानांगोन। बेबायदिनो सायाव जों प्लासटिक बा ओ थोरि बा थिं पाथनिनो खालामनो हागोन।
हम
बेबादिनो ओमफ्राय गाहायाव साइड बेराखौ जोंहा बेबादिनो थिनि फुट बा सारि फुट जोंहा औवानि ओ जेनलाब हेबनानै होथेना लानांगोन आरो बिनि सायाव जोङो नेट होनो नांगोन आरो गेसेङै जाहाथे गरमद्रायबाथाय बार हाबनो हानाय आरो ओ गुसुद्रायबाथाय होथेनो हानाय बा अखा हाबाथाय होथेनो हानाय बेबायदि खालामना बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोंहा ओ न'खौ बेसेबां गिदिर खालाम नो बेखौ हिसाब लानानै जोङो दाउ फिसाखौ सोनो नांगोन आरो। दा बुंनो थाङोबा दाउआबो जोंहा गोबां ओ जोलैनि थायो जेरैहाय न'नि दाउ, बय बय लार दाउ, बय ओ बय लार दाउ बेबायदिनो गोबां दाउ थायो आरो नोंथां।
औ थायो
थायो। बेबायदिनो नोंथाङा मोनसे ओ जायखिजाया दाउ सायख'ना लादो। बेबायदिनो ओ नोंनि न' बानायनाय हिसाबै जायखिजाया ओ बेसेबां जागोन बेखौ हिसाब लानानै नोंथाङा ओ दाउखौ ओ बे ओ न'आव सोनो नांगोन आरो। बेबायदिनो ओ दाउखौ फिनायनि सिगां जोंहा एसे ओ आइडिया थानांगोन जेरैहाय जोङो गोबां बेराम फैयो बेखौ जोङो ओ होबथानो थाखाय जोङो बेफोरनि ओ मा मा मेडिसिन होनांगोन बेफोरखौ जोङो मिथिना लानाया गाहाम आरो नोंथां। दा ओरैनो बेफोरखौ मिथियालासिनो मावोबाथाय जोंहा खहा जायो। दा जेरै जोङो न'आव जेरै ओ फिसियो ओ दाउखौ बेबायदिनो उदाङै हगारनानै फिसियोबाथाय जों थोजासे मुलाम्फाखौ मोननाय जाया बेनि थाखायनो जों बेफोर बायदि फिसियालासिनो जोङो एसे रोंगौथि लानानै जोङो ओ फिसा फिसा दाउ सोनानै जोङो बेयाव बेसेबां समाव भेक्सिन होनांगोन बेखौ जोङो ओ सोलोंनानै लानांगोन। दा जेरै भेक्सिन बुङोबा जोंहा मानसिनावबो नोंथां जोंहा पलिय' होयोना नोंथां? ओ जेनेबा मास मोनसे बा नै मास बा थाम दा थाम दान बेबायदिनि उनाव जोंहा मोनफा मोनफा बेबायदिनो पलिअ' होनो गोनां जायो, बेबायदिनो थिग ओ दाउनि बेलायावबो जोंहा बेबायदि होनो गोनां जायो आरो नोंथां बेबायदि होयोब्लासो जोङो ओ गासिबो बेमारनिफ्राय रैखा मोननो आरो बेनि थाखाय जोङो बे ओ भेक्सिनखौ होथारनांगौ दाउनियावबो जोंहा बेफोरबायदि भेक्सिन होनायजों जोङो ओ जेबो गाज्रि जानायखौ नुनो मोना, बेयाव जोङो ओ जायोब्लाबो बेबायदि भेक्सिन होनायखौ जायोब्लाबो जोंनो जेबो खहा जाया आरो बेयो मोनसे मोजां जेबो गाज्रि बेफोरबायदि जेबो गैया आरो। बेनि थाखायनो जोङो जेबो नङा आरो दा आदारनि आदारनि बेलायाव जोङो न'आव मोननाय माइरं बा माइ बा एंखुर बा गुन्दै बेफोरबायदिखौ होनो नाङा आरो बेफोरबायदिखौ होयोब्लाथाय माने नोंथां दा दाउआ थाब देरा आरो। बेनि थाखायनो जोङो गोबाव सम लानायनि थाखायनो बेबायदि आदारखौ होआलासिनो जोङो ओ दाना होनो नांगौ जेरैहाय जाय प्रटिनजों बानाय जानाय प्रटिन गोनां आदार बा गोबां फेक्टरियाव बानायोना नोंथां बेबायदि ओ औ बानायना होथा होनानै बानायनाय जायो नालाय बिसिनि आदारफ्रा जेरैहाय जु खाम बायदिसिना बेफोराव गोबां प्रटिन थायो ओ बेनि थाखायनो जोंहा बेफो फोरबायदि दानाखौ जाहोयोबाथाय जोङो ओ दाउखौ थाब देरहोनो हायो बेबायदिनो द' दान बा बा दानफोरावनो जोङो सेरसे बा दुइ कि जि बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो बेबायदिनो औ दाउखौ जोङो थाब मुलाम्फा खालामनो हायो बेबायदिनो दाउ फिनानै जों गोबां नुदों ओ जोंनि जायगा बा एरियाफोरावनो गोबां मानसिया बेफोरबायदि दाउ फिनानै गावनि न'खरखौ ओ मोजाङै नायनाय बा सुंथानाय गावनि जिउ खांनाय राहाखौ गोरलै खालामनायखौ जों गोबां नुदों। बेबायदिनो गोबां मानसिया गोबां बेबायदिनो जिउ खांलांगासिनो आरो नोंथां। दा नोंथांनि जायगायावबो ओ बेफोरबायदि ओ दाउ अमा बा बे ओ दाउ बोरमा मो मोसौ बेफोरबायदि फाराम बा सोरबाफोर फिनाय ओ ओ जाफुंसार जानाय नोंथाङाबो नोंथांनि जायगायाव एसे नुदों नामा? बा नोंथाङाबो एसे ओ आइडिया दं नामा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां गोबां बेफोरबायदि गोबाङानो माने खांदों आरो ना गोबाङानो दों। बेफोरबायदिनो मावनानै गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो दाउ अमा फिनानै
नानै
गोबां मुलाम्फा जानो मोन्दों गोबां
बेबायदिनो जों आं नुनाय आथिखालाव नुनाय बायदिबा अमा फाराम बानायनानै दाउ फाराम बानायनानै आरो एखमब्ला बेफोरबायदि नायाव गोबाङानो खहाबो जादों आरोखि ना औ नों एखमब्ला बोसोरनै बा बोसोर फियोबा बोसो सोरनै बोसोरथामजोंबो खेब खेब होयो बेमार आजारनि थाखायबो गोबाङानो खहाबो जालांनो हमदों औ नोंथां औ। ख'हा जानांनोबो गोनां जादों जानेकि सुबुङा बा जाय मानसिया दि
माने
माने मावनो होननानै
लादों बे मानसियाथ' बेखौ गारनानै थाङा बेबायदिनो बे सोर मावलांगासिनो बो ख'हा जादोंब्लाबो बिसोरो नागारखै बेबायदिनो गोबाङानो माने ओ दा आंनि दङ। ओ दाउ फारामनि दङ दाउ फाराम खालाम फारामावबो खमैबो जौसेनि सायाव ना दं जानांगौ।
जानांगौ।
मोनसे समाव
मोनसे समाव गाज्रि माने बै नोंथाङा बुंलांबाय जे दाना होनांगौ
बायदि रोखोमनि दा आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि ओंखारो थाबदेरो प्रटिन गोनां आदार
बेफोरबायदियावबो खायफा गाज्रि फैफा देरोनालाय औ नोंथां औ बेरामफ्रा जायो दाउ
बेनि थाखायबो
बेनि थाखायबो खहा जालांदों माने गोबां खहा आरोखि।
माने ओ बेफोरबायदि प्रटिन गोनां बेसाद आदार लाना फैनाय बेराम फैफादेरनानै थैनो गोनां जादों बिदि। थेवब्लाबो बिदि दिनैसिमहालागै सोलिनानै नागाराखै आरो बे खामानिखौ।
खामानि
दं आरो दिनै मुलाम्फाबो जादों। गेजेराव खहा जादोंमोनब्लाबो दिनै बै जेनो गोबां नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदि मावनानै माने
बेफोरबादि मावनानै माने औ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो ओ माखासे खहाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव खायफा बेरामफोरखौ जोङो हमनोनो हाया बा मेडिसिनानो गैया जायो दा जेरैहाय बुंनो थाङो मेडिसिनखौ नागिरनानै औ अमानिखौ बुङोबा नोंथां दा ओ खायसे बेरामा ओरैबायदि गोदान गोदान ओ गाज्रि महरै फैयो एसे जोङो बेखौ मेडिसिन गोबां माबा मोनसे बिजि बायदिसिना थुना होनानै जोङो बेखौ बासायनो हानाय राहायाव थाया आरो। जाय बेमारखौ जोङो हमनोनो हाया बा बेनि मुलियानो ओंखाराखै बेफोरबायदि बेराम फैग्रा जादों। बेनि थाखाय जोङो मिथिस्लाबै हरखाब फैयो आरो। औ नोंथां औ बेनि थाखायनो जोङो गोबां ओ गावनि फाराम नि अमा दाउ बा बोरमा बेफोरबायदिखौ गोबां फोथैना लानो गोनां जायो जोंहा मासे थैनांगौबानो जोंहा हाजार हाजार लसो थायो बेबायदिनो माब्रै माबा गासैबो फारामनि अमाया थैयोबाथाय जोंहा लाख लाख लस जायो बेखौ गोबां खहा जायो औ नोंथां बेबायदिनो गोबां लाख लाख फैसा गारनानै सोरबा फिसिनाय फोराबो गोबां खहा जानो गोनां जायो बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो गोबां जादों नोंथां ओ
उम
बेयो फ्राय दा दैज्लां बोथोराव एसे खम जादों नोंथां बेयो थांनाय बेबायदिनो गोजां बोथोरफोराव बांसिन जायो दाउफोराबो बेबायदिनो ओ गोजां बोथोराव बांसिन बेमार जायो औ नोंथां बेबायदिनो गोजां बोथोराव मोनसे बेमार फैयो दाउफोराबो। औ औ नोंथां दाबो हायावनो जोनोम जायो नालाय बिसोरनि थाखायबो जालांनो हमबाय। औ नोंथां औ।
थान्दाजों लोगोसे बिथोरबो नाख्रेबफायो आरो बिजानुफोरा।
बिजानुफोरा
हायाव उजिफानाय बुजानुफोरनि थाखायबो दाउफोरा माने थैलांनो हमो आरो ओरैनो गिदिरानो जा बा बिमा दाउफोराबो थैलांनो हमो। फिसा दा गोदान जोनोम जागोदान दाउफोराबो थैलाङो बेफोरबायदिनो बुहुद गोबां रोखोमनि नाख्रेब जानानै थैलाङो आरोखि ना नोंथां?
दा बुंनो थाङोबा औ औ नोंथां दे
नोंथांनिफ्राइ गोबां रायलायनानै बे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो दा बेखिनि सम होनायनि थाखाय गोबां साबायखर
औ गोजोननाय थाबाय
ओम दे नोंथां।